आं
औ नोंथां।
औ मोजां ना नोंथां?
औ मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। नोंथाङालाय?
औ आंबो मोजाङानो नोंथां।
औ।
औ नोंथांजों दा बेैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों, सावरायजागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां दिनाय सावरायनाय नोंथां औ।
औ नोंथां। औ बैसागु आथ' जोंना बोसोराव खनसेल' जायो।
औ।
औ बैसागुआ बर'फोरनि बैसागु बोथोराव खनसे बैसागु बोथोरा खनसेल' जायो। ओ बैसागुआव जों रंजानाय जायो।
औ।
बैसागुआ बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो। बैसागु रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो। नाथाय आथिखालाव मुगायाव गोदान जोलैया बैसा सागु रंजानो बावलांबाय। औ दाना फ्राय एसेबां मोसाबांनो नागिरला बांसिनानो।
औ औ।
सि गोदो-गोदाय बांसिनानो जों ज' ज' मोसालायोमोन। गासैबो ज' ज' आबै आबौ बिदि मोसानाय जायोमोन। नाथाय दाना बांसिनानो जों नुनो मोनला।
औ औ नोंगौ।
औ। उम हारिफोरा बे ओ बे रंजानायखौ अरायबो खुंबोगासिनो दं इदिनो एसे बायबाबो एसेबाबो खुंबोगासिनो दं आरो गोदो गोदायनि बायदि गासैबो खुङाबाबो।
औ
दाबो खुंबोगासिनो दं ओ-गावनि गावनि हारिनि आंगो होननानै। बैसागुआव बेखायनो बर हारिनि आमाइ थख्ल। ओ-गोदो गोदाय बरफोरा हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागुखौ दानसेयालागै खुङोमोन होननानै खोनायोमोन। खोनायोमोन
औ औ
ओ-नाथाय ओ-बिदिनो बोथोरा थाङो आलो-दैलो समाव थाङो गोनदो-गोनदो। ओ सम थांनाय लोगो-लोगो मिथिंगानि महराबो गुस्लायबोयो। लोगोसेनो बोथोराबो सोलायो बैसागु बोथ- राव बिलाइ गोरलै गोरलै खिलियो बेजों जोङो समायना नु नुयो मिथिंगानि महरखौ ओ गोदो दानसेहालागै ओ-बैसागुखौ खुङोमोनब्लाबो दा सानस्निहालागै खुंनाय जायो।
औ
आरो गोदो गोदाय जों खाम जथा सिफुं सेरजा। गंगोना हारमुनियाम लानानै दखना गोमो फालि गोजा। आरनाइ फालि ब्लाउस गोजा। ओ-आरो हौवसाफोरा गामसा। बेबायदि समायना-रमायना देलायनानै जोङो बैसागुखौ मोसायोमोन।
औ औ
औ ओ-बैसागुनि सेथि साना। ओ बै मानसि बैसागु ओ फुङा
औ
दुगैस्रां लोबस्रां जोङो। गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो फार्स्टआवनो। बेनि उनाव थैलांनाय नखरनि फोलेरफोरखौ। खौ गोसोखांनानै मावै दाङै। मोननाय बेसादफोरजों जाहोनाय लोंहोनाय जायो आरो। ओ-थैलांनाय फोरनो बेदर एवनानै बावनाय जायो रंजालि बैसागुआव। जुलि जागोदानफोरा फिसाइखौ लानानै। बिमा बिफानि नआव आलासि जाहैनाय जायो आरो बैसागुआव बांसिनानो।
औ औ नंगौ
ओ-बियो जोंनि गोदो गोदायनिनो खान्थि आरो। गोदो गोदायनो सोलिबोनाय। ओ गामिनि बोराइ-बुरैफोरा बिदिनो। न न गिदिंनानै बैसागुआव। ओ बेदर खुंखा मैगंजों संनाय ओं सुख्रिजों जौ लोंबोयोमोन आरो दाबो बिदिनो। जों मोसानो थांबा। बयनिबो नखर नखर जौ संनाय थाब्लाथाय जोङो जौ लोंबोयो। बैसागु मोसानो थांनानै मो जाखांनानै जोङो जिरायनानै जौ लोंनाय जायो आरो। सोरानावबा-सोरानावबा
औ
औ आरो बैखालि बेलासे समनिफ्रायनो जों खायसे खायसे। मोसानाय जायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला। गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै ज' ज' मागिलायो।
औ।
औ खाम जथा सिफुं सेरजा थल थरखा बिदि लानानै सिख्लाफोरा गंगना जाबख्रिं लानानै ओ बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै बिदिनो ज' ज' ओंखार रोंनाय जायो आरो देलाय मालाय समायना रमायना ओंखारो ओ रंजालि बैसागुआ स्नि सानाव जोबो आरो।
औ औ।
बर'फोरा बैसागु बोथोराव ओ बेमार आजार खारनो खारो होननानै गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ मैगं ओ गोबाब बायदि मैया रोखोमनि खानानै संजानाय जायो आरो अम बेेफोर जादों ओ फुंखा बेसर दाबा थालिर फस्ला थाराय गाज्लि रायदों बिजौ खार' खान्दाय दिंखिया इदि खानानै जानाय जायो आरो बेमार आजार खारनायनि थाखाय
औ औ
गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो हास्थायो बैसागु बोथोराव। ओ बेनि उनावनो गामिनि बोराइ थ'' गासैबो दौरिनि न'आव ज' जायो आनान गसानियाव बोर बिना लायो गोदान बोसोराव आनान अननानै बिनानै ग्रोम -ग्रोम रायजो मोनजानो थाखाय थाखाय आर'ज गाबनाय जायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लाया हानजा जानानै गामिनि न'खरफोरनिफ्राय दान लायै -लायै फैयो बिदिनो बैसागुआ सानसनिहालागै सोलियो गोैदां खैफोद लोमजानाय साजानाय गाज्रि मोदायनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो लोगोसे रांखावरि मानसि दुमसि आरो फिसा फिसौनि थाखाय हांख्रायनानै बैसागु गोदानाव बायदि- बायदि मोन थोर आरो गुबुन गुबुन आसार खान्थिजों थान फुजाखौ जयै होनाय जायो आरो।
औ नंगौ
बैसागुनि सान स्नियाव बयबो गसाय थानाव ज' जायो बर'फोराबोथायोदि बोसोरनि अराय समावनो नांजलाय खमलायै थाङो नांलाय खमलायै थाङो होननानै फोथायो बेखायनो बे गोथार सानाव रावजोंबो नांलायनो बोराबलायनो हामा जायगा लानानै जायगा बर'फोरा गुबुन आगुयै बैसागु खुंनाय जायो आरो नोंथांमोननि जा बैसागुखौ मारै खुङो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंना औ नोंथां जोंना बैसागु होनोब्लाथ' जोंना बर'फोरनि ओ मोनसे ओ रंजानाय फोरबो ओ गोदोनिफ्रायनो जोंना बर'फोरा बेखौ रंजानाय ओ बेखौ जोंना खुंबोखानाय ओ खोनानो मोनदों आरो गोदोनिफ्रायनो ओ जोंना बैसा गुनि बैसागुनि बैसागुनि एक थारिकनि ओ
ओं
सानसे सिगां ओ जोंना मोसौ थुखैनाय ओ फालियो आरो
औ नोंथां
बे मोसौखौ ओ मोसौ बोरमाखौ जोङो बोरै फालियो होनो ब्ला जोङो सिगाङावनो ओ मोसौ मोसौ बोरमाखौ जोङो फुङावनो ओ दंग' ओ एबा दैखराव दैखरनि दैजोंनो जोङो बेखौ थुखैग्रोना लाग्रोनानै बिनि उनाव जोङो ओ ओ बिखौ जोङो ओ लाव फिथाइ एबा फान्थाव फिथाइ बेफोरखौ बायदिसिना मैगंखौ जोङो हाफ्लेनानै माला गान होनाय जायो आरो मोसौनाव। मोसौ बोरमानाव बिनि उनाव ओ जोङो ओ थालिर ओ गांखंजों ओ साराय अ अराव सावनाय सारायनि हांगारखौ जोङो ओ थावजों लगायनानै जों बेखौ फुननानै देलायहोनाय जायो आरो मोसौखौ बेनि उनाव जोङो ओ दिग्लिलिथि उम थाराय बिलाइजो जोङो बिखौ ओ बुज्रां बुज्रां जोङो
ओ लामा लामा जोङो बुज्राव बुरज्राव ओरै होननाय जायो आरो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिदि होननानै जोङो ओ बुङै बुङै जोङो बिसोर खौ हेगारहैनाय जायो आरो दुब्लि एबा बारिफोराव बिनि उनाव जोंना ओ बैसागनि से ओ खालार खालि जोंना ओ फुंङावनो दुगैस्रां लो स्रां ओ बिदिनो ओ गोदोखौ मान होनाय ओ गोदोरखौ मान होनाय उन ओ गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय बिदि ओ नेम दंखायो आरो
औ नोंथां।
ओ बिदि खालामखांनानै ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ इदि थैनायनि थैनायफोरखौ जोङो बिदिनो ओ ओ बिदिनो बेदर एबा ओ जौ सेरेब बिदि होनानै जोङो फुजिनाय जायो। थारनाय जायो आरो जोङो बिनि उनाव बिनि उनाव जोंना ओ नैथि बिनि ओ से खालार खालिनो जोङो हाग्रा ग्रानि मैगं थाइगं ओ बिदिनो गोखा गोखै ओ दिंखिया जेरै लाफा सायख' ओ बायदिसिना बे खौ जोङो ओ जौसे से खांनानै जोङो संनानै जानाय जायो आरो ओ बिनि उनाव ओ नैथि ओ खालार खालि जोङो ओ मोसाहैनाय जायो आरो गामि गामि बिदिनो बेलेग गामियावबो ओ गामियावबो बि दिनो मोसाहैनाय जायो आरो ओ हिन्जावफोरा ओ दख'ना आर'नाय फालि ओ हौवा फोरनि थाखाय गामसा आर'नाइ फालि ओ आर'नाइ गस स्ला बिदि गाननानै जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा हारिमुनियाम बिदिखौ लानानै जोङो मोसाहैनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
आरो जोङो बिदिनो मोसाहैबा जोंनो ओ बिदिनो माइरं ओ सोरबा फैसा बिदि हरनाय नेम दं आरो नोंथां आंना ओ आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां दा जोंनाथ' टाइमाबो जाबाय नोंथां औ नोंथां थांजों रायलायनो मोननानै ओ गोजोननाय मोनबाय थियि खौबो मिथिनो मोननानै बैसागुनि बागै
औ गोजोनबाय नोंथां
औ दे होमबा दोनथ'नोसै होनबा ना नोंथां मालाबा सम मोनबा मोजां रायज्लायफिनसिगोन नोंथां औ दे औ दे